हेल'
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादोंना नोंथांङा औ औ दा मा खालामगासिनो नोंथांङा
ओ दाथ' आं ओरै दाथ' आं फ्रियैनो दंङ'।
अ होमबा जों मोनसे आयदा लायनानै सावरायनो खोमा नोंथां ओमबा
औ साराय
सावरायनो हागोन ना औ औ उम औ माने जों जौनि बाहायनाय एबा जौखौ जों माबोरै बानायो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै खोमा आरो जौखौ मा होनो लोङोब्ला माने मुलाम्फा आरो जौ जौनिफ्राय जों मा मुलाम्फा मोनो मा खहा जायो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां औ नोंथां आं जौखौ माबोरै बानायो बिनि एसे आं जाखिनि हायो बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायग्रोनोसै जौ होनना बुंङो थारमाने बेयो औ जौ होनना बुङोब्ला माने बेयो मोनसे निसा होनना बुंनो हायो आरो जो माने जौखौ लोङोब्ला माने निसाया नांखायो जिहेथु जों माने जौखौ बानायनो थाखाय माने जौखौ जों संनो थाखाय माने जोंनो सिगांग्रो एमाव एमाव खौ नांग्रोगोन जोंनो माने जोङो एमाव गैयाबा माने जों जौ संनो हाया बा जौ बानायनो हाया आरो जों एमावखौ जों बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन माइरं माइरं एंखुर बा माइरं मा होनो दानि मा होनो एंखुरा मोजांसिन जायो आरो देनायाव माने फिसा फिसा जिहेथु औ बिनि थाखायनो देनानै एंखुर एंखुर मोनोबा मोजांसिन जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा नांगोन ओरजाय मो खोना बिलाइ मा होनो दंफां मा होनो बिदिनो एमाव देग्रा मोनसे दंना दंफां राखेब ना मा होनो बे
औ दंफां राखे होनो
औ बिदिनो सोरबा सोरबा खायसे खायसे माने खुसेर बिलाइ होयो मोखोना बिलाइ होयो आरो सोरबा सोरबा खान्थाल बिलाइ बिदि होयो आरो माने जाय जेरै मा होनो मोजां मोनो बेखौ होयो आरो बे बिदिनो बिदि देग इसोरखौ जमा देग दुग्लिनानैहाय जोङो बैखौ मा होनो गुन्दै मिहि एसे मिहि खालामनानैहाय जों माने बेखौ दैजों लगायनानै देखांनानैहाय माने दैजों लगायनानै जों गथा गथा खालामनानैहाय बेखौ मा होनो साननै बा सानथाम माबाफ्राव सानदांगा बा संग्रायफोराव माने गथा गथा खालामनानै जोङो आरामै ओं आरामै माने खोबनानै दोनग्रोयो आरो ओ बिनि खोबनानै दोनखांनानै जुदि बैयो एमावा मा होनो साननै सानथामजों बोखांनानैहाय जों बेखौहाय आरो फिन सान दङ जों फोराननाय दोननायखौ नुय मोनो आरो खानानै बे एमावआव जायोब्ला जों माने जौखौ संसिगोन मा होनो दै मा होनो जोङो दैयावहाय अ जेरै ओंखामखौ सङो बेबायदिनो जुमायखौबो जों संसिगोन संनानैहाय बेखौ जेब्ला ओंखाम महराव मोनो जों ओंखाम महर जायो अब्ला जों बै माबाखौ जुमाय संनाय बे ओंखामखौहाय एरननानैहाय जों बै एमावफोरखौहाय नांगौ ज जखानि जखानि गोद मा होनो सोरबा रोसि लोंङो नालाय माने बिनि थाखाय माने एसे खम एमाउन्ट होनानै माने रोसि लोंनो थाखाय मानो इदि लगायनानै फुनसिगोन आरो फुनखांना खायसेया मानो सेरेब मा होनोना जोंथ' मा होनो जौखौहाय मोननै महराव मोनो सेरेब गोरान जुमाय गोरान आरो जुमाय गिसि गिसि लोंनो थाखायबो माने एसे खम एमाव होयोब्लाबो जायो आरो ओमफफ्राय आरो जों जुमाय गोरान दिहुन्नोब्ला खौ बारा होनांगौ जायो जोंङो ज माने एमावखौ बारा होयोब्ला माने बै जौ गोरानावहाय माने जौ गोराना बुरजा गहैगोन आरो नोंथां नोंथाङाबो जौनि सायाव एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां नोंथांनि नोंथांनि मिथिनाय बायदि
औ ओरैनो जौ बानायनायनि प्रसेसखौ नोंथाङानो फोरमायखाबायानो
औ औ
ओ जेनेबा जोंथ' ज खौ मोननै जोंनि दोरोङारि हिसाबै जों जौखौ मोननै बिथिङै लोङो ना होमबा?
खायसेया बिदै लोंङो आरो खायसेया ओरै गोरान बानायना लोङोना जायखौ जों आबगारिबो होनो खायसेया
ओं ओं ओं माने ओनसोल लानानै ओनसोल गुबुन गुबुन होनो आरो
औ औ औ जायगा लायो जायो जायगा गुबुन गुबुन होननायखौ जों खोनानो मोनो। ओरैनोथ' जोंनि गोदोनि दोरोङारि एबा गोदोनि आबै आजै आ मोना बदोनिया दोरोङारि बायदियै जौ गिसिखौसो लोङोमोन आरो बिदै हिसाबै
मानि गोदोनि मानसिफोर बेखौ गावसोरनि देहाखौ खौ खहा खालामनो थाखाय लोङामोन आरो गावसोरनि देहानि मुलाम्फानि थाखायसो लोङोमोन
औ
ओ बि बिसोरो ओरै बिदिनो खामानि मावनाय समाव एबा बा सावरि बा बादालिफोर जानाय समाव आवहाय मेंगा होनो थाखाय एसे माने खुरैसे से जौख'नि जौ गिसि लोङोमोन आरोे
औ औ
बिदि लोंनानै बिसोरो ओ मेखौ मेंगा होयोमोनो आरो बेनो माब्लाबा माब्लाबा बिसोरो आथिं आखाइ रुबायनायफोरखौ ओ रुवायनायफोरखौ बान थाखाय बिदिनो जौ गिसिजों एसे एनाय जोंनायखौ नुनो मोनो नफोरा एबा आथिखालनि सुबुंफ्रा जों बांसिनै आबगारि एबा जौगानाय लोंनायखौ खहा खालामो जोंनि मिथिनायावथ' जों नुनाय गासै जाय सुबुंफोरा जौ गोरान लोंदों बिसोरनि नांसौ जानाय एबा खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों जिहेथु जौवा जोंनि जौआ जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां होननानै जों बयबो मिथिखायो अब्लाबो दिनैनि सुबुं माहारिया बुजिनानैबो बुजियै बायदि लोङो आरो जाय देहानि थाखाय गोबांथार खहा खालामो ओ आथि आथिखालाव जोंनि बैसागु मागिनाय एबा बैसागु मोसानायफोरावबो जों जों जौ बिै लोंनानै सोलाय जौ गोरान लोंनायखौसो जों नुनो मोनहांबाय आरो ना दोरोङारि नेम बायदि थ' जोंनिया जौ गिसिखौसो लोङोमोन खिन्थु दा एफा एनै जौ गोरान बाहायनायखौ बेखौ जों नुनो मोनबाय सावरि बादालि बिदिनो बायदि बायदि हाबाफारिफोरावबो जौ गोरान बाहायनायखौसो जों आथिखालाव बांसिनै नुनो मोननाय जाबाय खिन्थु जों हागौमानिे जों जाै गेसिखौ बाहायोब्ला साबसिन जायोमोन आरो
औ औ नंगौ नोंथां
खायसे थार बर' खायसे बर' न'खरफोरा जौ फाननानैबो गावसोरनि न'खरखौ खुंनायखौबो जों नुनो मोनदों बेबो मोनसे बेबो मोनसे जोंनि जौ लोंनानै देहा देहाखौ खहा खालामनायनि मोनसे गुबुन मोनसे बिथिं जाहैबाय आरो माने जौ संबा जौखौ संनानै फानबाय नालाय बायनानैथ' लोंखागोन ना
औ औ
दा बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो माने फालांगिनि थाखाय फानदों फानग्राफोरा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय खिन्थु खायसेफोरा बेखौ लोंनानै रेहाखौ खहा खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा नोंथांनि थिनायाव जोङो आथिखालनि बे जौजों गफबनानै थानाय सुबुंफोरखौ जौनिफ्राय माबोरै रैखा खालामनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो
औ आङोयो माने जों जौनिफ्राय माने जौखौ लोंनायनिफ्राय माने सुबुं माहारिखौ माने रैखा खालामनो होनना बुङोब्ला माने जों बैफोर जौ जेनेबा जों जौ गिसिफोरखौ लोङोबाथ' माने जाखि इसे एनै लोंबाथ' माने देहाखौ खहा खालामा नङा नङा ओमबा नोंथां माने जों मा होनो मेंगानायखौ जेनेबा जों बावगारनो थाखाय बा मेंगानायखौ मा होनो स्रां मोनहोनो थाखाय जों एसे एनै लोंनांगौ आरो माने खायसेयाथ' माने जौ गोरानखौ लोङोबाथ' माने जोंनि देहानि थाखाय खाय गाज्रिथार होननानै जों बुंनो हायो आरो माने गोदोनि समावहाय जेरैहाय जों बुंलांखाबाय माने जोंना जौ गिसिया माने जों बांद्राय गरमफोर जायोबा जौ गिसि लोङोबा देहाया थाजिम मोनो होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो दानि समावथ' आरो माने जौ बेफार फालांगिखौ जाय खालामो बिसोर माने जौ जौ संनायावहाय माने माने एसे मा होनो जौ गोरान जि होनो जे बेयावहाय माने मानसिफ्रा माने मिदिसिन इफोरबायदि होनानै मान माने बुरजा दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों आरो जायनि जाउनाव बैफोरो मानसिफ्रा औ सुबुं माहारिफ्रा लोंनानै माने देहा खहा जानाय इफोरखौ जों नुनो बेफोर माने जौ फानग्राफ्राबो माने मिन्थिनांगौ आरो जेनेबा इफोरबायदि मा माहोनो मिदिसिन फोर होयोबा माने मानसिनि देहाया ख'हा जायो होननानै माने बैफोरखौ माने हो मा होनो मु मिदिस सिन होनानै माने जौ दिरुननाय बेफोरखौहाय माने बनद' खालामनां गौ जायन सुबुं माहारिनिखौ मा होनो रैखाथि होनो हागोन आरो नोंथां आरो जों दानियाथ' माने गोलैसोनानै थानायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों।
आरो जोंनि जोंनि बर' हारिनि सुबुं माने जों जौजों गोदोसोनानै माने देहा खहा बेफोरखौ जों नुनो मोनो माने
निबो गोरोन्थि होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां
औ
जाय जाय जिरादखौ जों मिन्थिनानैबो माने मा होनो फानो बा फालांगि खालामो बिनि जाउनाव माने लोंग्रायाबोथ' लोंखागोन फानबाय जेला बिनि थाखाय माने
औ
जों जायनि जाउनाव माने गाव गावनि देहाखौनो खहा खालामना लायो इफोरदिखौ जों बुंनो हायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओरैनो बेफोरबायदि जौफोरनि उम फालांगिफोर खालामनाय इफोरबायदि न'खर खुंनाय दं नामा नोंथांमोननि ओनसोलखै?
औ जों आंनि नुनायावथ' ओरै जोंनि ओनसोलाव गोबां गोबां न'खरफोरानो जौ फाननानै न'खर सामलायनायखौ जों नुनो मोनदों। जिहेतु बिसोरहा गावसोर हानो फिसा फिसौ दङ बिसोरो गावसोरनि फिसा फिसौनि इयुन खौ सानालासे जौनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जाउनाव जोंनि ओनसोलनि खायसे गथ' खयसे गथ'फोरा ओरै जिदाइन बोसोर बैसोनि गोजौनि गथ'फोरानो जों जौ जुवाजों गफबनानै थानायखौ जों नुनो मोन्दों।
औ
जौ फाननाय जायगा हिसाबै बिसोरथ' गथ'फोराथ' गावसोरनि साननाय हनाय बिमा बिफानि बोसोनखौ मानियालासे गावसोरनि ओ मोजां साननायखौ माने बिसोरथ' गथ' मानसिफोरना हमस्लाबनो हाया सानस्लाबनो हाया गाज्रि मोजां बासिस'नो हाया गेदेरफोर लोंनायखौ नुनायबाय नुनाय नुनाय हिसाबैनो बेस सोरो दा सोलोंबाय आरो बिदिनो जमा ज जमा गावजों गाव गथ'फोरखौ जों जौ लोंलायनायखौ आथिखालाव नुनो मोनदों। लेखा फरा एबा स्कुल कलेजाव थांनायनि सोलायै बिसोरो जमा जमा आथिखालाव मा जौसो लोंलायग्रा जाबाय आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
दा जोंथ' मिथिगौआनो जौ लोंनायाथ' जोंनि समाजखौबो गोबां खहा खालामबायानो आरो खालामबायबो थागोन बेनि थाखाय जों आथि खालाव जों बयबो सांग्रां जानांगोन आरो नों आं जों बयबो खौसे जालायनानै जों दा बे जौ लोंनायखौ होबथानो नाजानांगोन आरो।
औ औ
नङाबा जोंनि इयुना ओरैबायदि खहा जागोन जों बेखौ जों मेगनजोंनो नुहुरखायो नङा होमबा?
औ औ नोंथां होमबा नोंथांजों जों औ सहाब जाना फैबाय जोंना नोंथां दोन्थ'लायनोसै खोमा माब्लाबाफोर ओं माब्लाफोर खाबु मोनोबा रायज्लायफिनसिगोन।
औ दे दे दे